औ
औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां औ खोनादों
अ
मा खालामबाय दं नोंथाङालाय
औ आं जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङालाय
आस्सा आंबो नै जिरायनानै दङ
औ
खब'रफ्रा ओरैनो मोजां ना?
ओम गेजेरावनो
आदसा थिगानो, अ आंहाबो बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो दा अब्ला जाखांबाय औ
अ
नोंथाङालाय
आंबो दहायनो जादों
आतसा आ थिगानो दा नोंथां जोङो मोनसे आवदा आयदायाव सावरायनो लानो नामा
औ जायो
बे आयदाखौनो ओ लानो सानदों थास' बिफां जे थास' होनोना जोङो बे थास' बिफांनि सोमोन्दै जोङो गेजेराव सावरायनोसै
औ जायो
औ दा थास' बिफांखौ नोंथांमोननिथिंजाय माबायदियै आबाद खालामनाय जायो बेखौ एसे फोरमायग्रोदो नोंथाङा
जोंनिथिंथ' थास' बिफांखौ बिदि आबाद खालामनाय आं नुफेराखै आरोना माने जोंनिथिं माने जि बारा मानिया आबाद मावनाय जाया आर ना माइ माइ ओमफ्राय मैगं थाइगं खालामनाय जायो। आलु फोर जेनेबा ओमफ्राय बिदि बेखौ खालामनाय नुफेराखै आङो।
आतसा औ
नोंथांमोननिखि खालामो नामा?
औ जोंनिथिंजाय ओ आबाद खालामनाय जायो। थास'खौ थास'निफ्राय जोङो ओ जेनेबा बै बेदर मोनोना जोङो थास' बेदर औ बे बेदरनि थाखाय माने बे थास'खौ आबाद खालामनाय जायो आरो।
ओ ओ जों निथिं बिदि खालामनाय आं नुवाखैह दे।
आदसा औ बे मा होनो दाउमासार थास' बेनिफ्राय बै थारुनबो होननानै बुङो सोरबा सोरबा। औ औ दा बेनि थाखाय बेंखायनो माने ओ बे जोंथिंजाय
अ अ नोंथाङा माने बुंनो हागोन नामा माबायदि खालामो बेखौहाय?
औ गिबियावनो बे थासनि गायनो थाखाय जोङो बेदर बेदरखौ गिबियावनो माने सोरहाबा गायखानाय दङबा बेखौनो ओ जोलैनि थाखाय दोननाय जायो आरो दा जुदि जोलैनो थाखाय गैयाब्ला बहाबा सोरनावबा बिदिनो नागिरनानै नङाबा बाजारनिफ्राय लाबोनानै फिसा फि माने गाजा खिलियो ना।
ओ
फेंखा हरजेननायसिम माने बेखौ दोननो गोनां जायो आरो बेनि उनाव जिहेतु जेनेबा दैज्लां बोथोर हाबां हाबां जेनेबा हमनानै ला एप्रिल बिदिनो एप्रिल मे बेफोरबायदि ओ मासावहाय माने गायनाय जायो आरो। बे फेंखा हरजेनोब्ला बेखौ गायसिगोन हाखर जावनानै मोजाङै हाखर बिदिनो आ गोलाव गोलावहै हाखर जावसिगोन बेनिफ्राय ओ बे फेंखा हरनायखौ दरफा दरफा थास बेदरावथ दरफा दरफा जायो नालाय दा बेखौ माने ओ जखा लायै जखा मोनफा मोनफा गालांसिगोन आरो। गालांनानैहाय
हाखर जावखानाय जाबाय नालाय बेनिफ्राय ओ हाखर जावनायनि बै हा खिफोरखौ एसे एसे गारनानै होसिगोन आरो फबनानै होसिगोन।
हम
दा फबनानै होखांनायनि उनाव बियो खिलिसिगोन खिलिनानै बिदिनो दायो दासिम समावथ बियो एसे गिदिर जाबाय माने मथा मथि मेसेंनि ओ हमनानै ला अक्टबर नभेम्बरसोआव बेखौ जावनो मोनगोन आरो माने बोखांनो मोनगोन आरो।
अ
बे थास बेदरखौखाय बेनिफ्राय थास बेदरखौ बिदिनो नोङो बोखांनानै जावोब्ला माने बे फेंखाया बारायनानै बेदरा बुरजा जायो नालाय बोखांनानै बेखौ फाननो हायो आरो माने बुहुद माने मा होनगोन ओ बाजारावहाय दाम मोनो आरो औ फाननानै बिदिनो रां आरजिनो हायो आरो।
नोंथांलाहाबो बेखौ आबाद मावो नामा न'आवहाय?
आबादखौ आं सिगांहाय खालामदोंमोन दायो खिन्थु खालामनाय जायाखै। ओ आंनि गामियावनो ओ आंनि न' उसुंसेयाव गायनाय जादों आरो दायो।
अ जोंनिथिं माने बुहुद आबादफोरखोनो बांसिनानो माने बानायनाय खालामनाय जायानो आरोना माखौबा मा खौबा जेनबा सरासनस्रा जेखौ गायनाय जायो ओमफ्राय इ खोनो गायनाय जायो आरो ना।
औ। दा थास'निफ्राय आरो जेनबा हमनानै ला थासआथ जोंहा गुबुन गुबुन दं नङा होमबा जेरै हाग्रानि थासफोर दङ। ना बे हाग्रानि थास'फोरनिफ्राय जेनेबा मा मा जों मैगं जानायनि थाखाय मोनो बेखौ मिन्थियो नामा नोंथाङा?
अ ओरैनथ' जोङो मा होनो थास'खौथ' थास'नि गासै माने माबायानो जाजोबनाय जाखायो नङा होमबा? थास'नि बे थास'नि गोरलै टाइमावनो ओंखारजेननाय टाइमावनो जेनेबा थास'नि बे बिस' ओ बिसं नामा होनो बिथ'खौ अ अ अ बिथराइ अ बेखौहाय बेखौबोथ' जानाय जायो। बेनि उन नाव बे थास'नि थराखौबोथ' गोसोम थास'नि थराखौबोहाय बिदि गुजनायनि थाखाय मोजां होननानै माने बिदिनो बेखौबो जानाय जायो। एनि उनाव थास'नि आथिंखौबो जानाय जायो। बिबारखौबो जायो। बेदरखौबो जानाय जायो आरो उम।
मुथा मुथि थास' ओ बिफाङा गासि जाजाजोबो होनजायो आरोना।
ओ जाजाजोबो ओं।
औ औ। दा थास' बिबार ना थास' बिबारखौहाय जायोब्ला माबायदि सङो संफेरबाय नामा नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
जाफेरनायाथ' जाफेरबाय। आब आं खिन्थु संफेरनाय जायाखै आरो हो हो।
औ औ।
औ
थास' बिबारखौहाय आं संबाय संनाया खिन्थु माने एसेहाय ओ जाखांनायनि उनाव ओ गोदोनायावहाय गारमायावहाय इसे इसे माननाय मोनो आरो औ।
खारैजो जानो मोजां मोनना गोखैजो मोजा
आं गोखैजों बांसिन जायो औ खारैजों बारा जानाय जाया।
ओ आंबो गोखै जानायखौ मोजांसिन मोनो गो
औ जेरैहाय मैथाफोरखौ होनाय जायोना मैथा गोखै।
जोंनिथि अ माने जोंहा बांसिन मा होनो थेख्रा थेख्राजो संनाय जायो। बारा आं मैथा होफेरनानै जाफेरनाय मोनजाखै।
आदसा आदसा मैथा गोखै होनानै जायो जोंनिथिं बांसिन। बेनिफ्राय बै ओ थास' गोसोमखौहाय जे ओ नाफाम जे बानायोना जोंना
अ अ
बर'नि मुंदांखा नाफाम मोनसे बियो ट्रेडिसनेल जोंनि बर'नि जाग्रा माबा होनगोन आदार एबा मुवा नाफाम बानायनायावहाय जोङो थास'खौबो होनाय जायो माने
अ थास' गोसोमखौहाय ना
औ थास' गोसोमखौहाय होनाय जायो मोजाङैहाय ओइ बिगुरखौहाय जिरनानै
ओ
नाखौ जेरै ओ ना थ' नोङो फिसा फिसाखौ लाबोनानै बिदिनो फोरानबाय फोराननानै देयोना देनानैसो बानायो नालाय नाफामखौ दा बे देनाय समाव औ औ औ औ दा बे थास' गोसोमखौबो बे ना देनायावनो देफानानै मोजाङैहाय माने हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो
ओ उम
थास'नि गासै माबायानो बाहायजा जाजोबखायो आरो
औ बाहायजाजोबो आरो मोनसेयाव जों बिराद मुंदांखा होननांगोन बेखौ अमा जे फिसियो मानसिफोरा
ओ ओ अ अ
अमा फिसिनायावबो औ माने थास'खौहाय ओ लाना फैनानै बिदिनो नागिरनानै मोजाङैहाय बिदिनो ओ रुनाय जायो अमानो होनो थाखाय ना माने थास'खौ होयोब्ला अमाया आदारखौ बांसिन जायो आरो
ओं
गुन्दै गोजा होबोला माने अमाफोरा बारा जानो नागिरा नालाय गुन्दै गुजा होबोला ओ एसे जेंगाव जेंगाव जायो आरो ओंखायनो गारनाययाव नांथायो जमा अमाफोरनाबो ओंखायनो बारा जाबाङा आरो जेब्लानाखि बे थास'खौ रुनानै होदेरो
उम
अब्ला माने अमाया बांसिन आदारखौ जानाय मोनो आरो जेब्ला अमाया आदार जागोन अब्लासो देरगोन नालाय ओंखायनो जों बर'फोरा बांसिन बे थास'खौ माने नागिरो आरो अमानि थाखाय अमानो आदार होनो औ नोंथां
नोंथाङा मा होनो थास'नि बे गासै माबानि माबे मोनसेखौ जानानै मोजां नाङो माने
आङो बे थास' बेदरखौहाय बांसिन मोजां मोनो आरो
अ
थासो दुदालि ना मा होनो बेखौ बै बेदर मोनसे मोजां बिदिनो थायो जे गिदिर गिदिर जायो बे बुस्थुआ
औ ओ
बेदरा आरो खनसेनो गिदिर गिदिर जायो फिफांनिफ्राय माबानाय बेयो बरिया आरो जानो माने बेदरफोरजों जायोब्ला साबसिन गोथाव मोनो आरो
जोंनि दा जोंनि जायगायाव प्लेन जायगायाव जानाय थास' आरो बे हाजो जायगायाव जानाय थास'आ बेलेग जायोना माने बे हाजो फोरनिखौ आं मोनजाफेरबाय आरो माने जाफेरदोमोन माने जोंनिख्रुइ बेलेगसि दिन जायो आरो थास'आ मानेओ दा ओइ बाजारफोरावथ' फानो जोंनाबो ओ प्लेन प्लेन एरियाफोरना सोरनाबा सोरबा आबाद मावनानैथ' बिदि ओजोंना माने मोजांसिन जायो मार गोनांसिन जायो आरो ना थास'आ
आदसा अ आंथ' मोनजाफेराखै
अ
अब्ला टाइमाबो जाबाय नोंथां।
अ अ
औ उनफ्राव बिदिनो ओ रायलायफिनबावनाय जागोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जोबथ'बाय।
नोंथांजों बेखिनिखौ रायज्लायनानै मोजाङैनो इनफरमेसन मोनफा मोननै मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अब्ला दोन्थनोसै नामा नोंथां?